हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां। माथो होआखै। हेलौ नोंथां हेलौ अ खोनादों नोंथां नोंथांनियाव मोनसे कुइसन सोंनो हागोन ना?
औ औ हागोन
हेलौ बेरायनायनि बागै सोंगोन नोंथां हेलौ अ नोंथाङा मा मायाव नोंथाङा मा मायाव बेरायसोखो?
अ ओरैनोथ' बेरायनाया आङो औ खोनादों ना एसे नेट्रक प्रब्लेम जादों नामा
अ बुं अ खोनादो दे नोंथां हेलौ
हा हेल'
ओ आङो बेनेस नोंथां आङो सिलंआव बेरायबाय औ खार बि आंलंआव बेरायबाय ओ मेघालयआव बेरायबाय
ओ बिदिनो गोबां बिदिनो जोंनि बड'लेण्डआवबो गोबां माख खासे मानास हाग्रामाफोरखैजा बेरायबाय बिदिनो भैरब कुन्द' अरुणचल बेफोराव जों आं बेरायबाय आरो बेफोरनि माखासे एक्सपिरियेन्सखौ ओ मोननो हाबाय
नोंथां मानासाव बेरायना नों थाङा मा मा ओरैनो नुखो
औ बेयाव आङो नेसारेलि ओरैनो जों गोबां जोंनि मिथिंगायारि जिब जुनार मोननो नुनो मोनदों बेयाव आङो थांनाय सानखालिनो आङो गान्दाबो नुनो मोनदों मैदेर नुनो मोनदों मै नुनो मोनदों आरो माखा से दाउ बिरग्रा दाव नुनो मोनदों दाउराइ नुनो मोनदों बिदिनो गोबां जिब जुनार नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो नोंथाङा माबायदि जायगायाव बेरायनानै मोज मोजां मोनो।
हेलौ नोंथां
अ नोंथां खोनादोंना?
ओम ओरैनो मेघालयआव बेरायनो अ खोनादों मेघालयआव बेरायनो थांनायाव मा मा नुनाय नोंथाङा?
अ ओरैनो मेघालयाव थ' ओरैनो हाजो हाजोफोर नुबाय ओरैनो बिदिनो मिथिंगायारि ओरैनो गोबां बेयावबो माखासे जोंनि ओ थासारिफोरा जों जोंनि साय एसे आलादा आरो बेफोराव
ओ जानाय लोंनाय
औ जानाय लोंनायानो जा जियानो जा गाननाय जोमनायानो जा गोबां आ जोंनि आसाम जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय बेफोराव गोबां आलादासिन नुनो मोनो। ओ एसे आलादा फिल खालामनो मोनो आरो जेने बा। थासारिया गुबुन नालाय। आरो नोंथाङा माबायदि जायगायाव बेरायना मोजां मोनो जेरै बिदिनो हाग्रामा ओन सोलाव‌ ना टाउन एरियायाव नोगोर एरियायाव नोंथाङा माबेयाव बेरायनो मोजा
हाग्रामा ओनसोलाव
अ आदसा बेयाव ओ जोंनि हाग्रायाव थानाय मोननाय ओ नोंथाङा माखासे जिब जुनारनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां मा मा जिब
अ हा हा बुंनो हागोन नोंथां जेरै गान्दा जेरै मै जेरै मोसा
औ
जेरै फालुक
औ
जेरै बान्दर
औ औ औ औ
नोंथाङा सुकियाव थांफेरगो ना थांफेराखै।
औ थांबाय नोंथां सुकियाथ' नै जोंनि जायगानिनो जाहैयो।
हा ओरैनो माबायदि सुकियाव सुकियाव नायनो लागा माबायदि। ओरैनो। माबायदि समायना नंखोना नङा।
औ जायगायाथ' गोबां निजोम जोङो जिरायनो थाखाय गोबां जायगा दङ। एनिफ्राय बेयाव। गोबां साया जोंहा दंफां लाइफां दं हिसाबै जोंहा जिरायनानै गाव थाजिम लानो हायो आरो। दैयाव दुगैनो हायो। जोबोद मोजां दै बियो सकि हाजोनि दैया सकि हाजोनि गेजेरजों बोहैबोनाय मोनसेु भुटान-भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय मोनसे दै जोबोर गुसु आरो बेयाव आरो गोबां नाफोरबो नुनो मोनो। आरो जिब जुनारफोराथ' थासे बान्दर।
दावसिन दाउलाफोर थायो मैदेरबो नुनो मोनो सम सम आरो मैफोरखौबो नुनो मोनो। बेफोरजों जोङो। गोबां इन्जय गोबां माने - गोसोफोरखौ गोजोन होनो हायो आरो थांनानैबो ओं।
हेलौ नोंथाङा। अ नोंथाङा जानाय लोंनायनि बिख'यनो सोंनि?
औ। औ दे जागोन नोंथां।
जानानै मोजां मोनो नोंथां मैगंनि भिटोराव।
अ मैगंनि भिथोराव ना? ओ जोबोर मोजां सोंथि। आङो मेगंनि बिथोराव जोंनि ने न'खरावनो मोननो हानाय जोंङो बो थोर बोथोर सिजेन बाय सिजेन आरो बोथोरनि ओ बोथोरनि जाग्राखौ बोथोराव मोजां मोननाय आरो थायो नालाय आङो दैज्लाङाव जेनेबा जोग जोगोनार जोगोनार बे दैज्लां माबा समाव जोङो जो आं जोगोनारखौ जोबोद मोजां मोनो। जोगोनार जानो मोजां मोनो आरो बायगन जानो मोजां मोनो आरो फोरजों
नोंथांमोननि थि ओरैनो जोगोनादनि खि थि खालामगोना खालामा
खालामो नोंथां खालामो जोंनिया ओरैबायदि जोंना फोथाराव खालामा जोङो बिदिनो न'खर न'नि उसुंदायाव जेनेबा उस ओ इन्जुर ओरैखिजा मो जोङो मोनसे ओ मानला होनानै जों बेफोरबायदि खालामनानै जोङो आबाद मावनाय जायो आरो जोगोनार खौबो जोंहाथ' दा दैज्लां बोथोराव गायनाय फुनायनि सम नालाय जोंहा माइ आबादानो ओ गिबि जोंनि आबादानो जादों माइ आबादानो जोंना एकदम गोनांथिथार आरो जोंनिखिजा दा
औ नोंथाङा
मा मा आबाद मावनाय जायो?
जोंनि थि माइआथ' थाखायो देनाय एथिनो ओरैनो लाव जोगोनार थाइ बें थाइबें
औ औ।
खोनाखय नोंथां? थाइबें खेथि खालामो बेसर बेस'रबो
औ औ
होम। आरो
नों
हेल'
ओ औ औ खोनादों नोंथां। ओमबाय नों ओ नों नोंथांनि ओ नोंथांनि। एकदम मोजां मोननाय नोंथांनि मोजां मोननाय बेदर बे बेदरा मा नोंथां।
अमा
औ औ। अमानि अमा बेदर अमानि सोमोन्दै एसे गुवारै बेखेवना होनो हागोन नोंथां जेनेबा अमाखौ जोङो मा सिस्टेम फिसिम माबायदि जों जायो आरो मा माखौ जोङो जानो हायो।
अमानि सोमोन्दै बुंनाय बुंसै।
अ अमानि सोमोन्दै जेनेबा नोंथाङा अमानि माबे मोनसे अंगखौ जेनेबा माबे मोनसे बेदरखौ जों नोंथाङा जानो मोजां मोनो आरो अमाखौ माबायदि फिसियो बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हानाय नोंथां। अ। एसे।
हा नेट प्रब्लेम खोनायाखै। खोनाब्रोब माबा ब्रोब ज जादों।
औ औ औ नोंथाङा बे अमा बेदरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नोंथां माबायदि एवोब्ला माबायदि सङोब्ला नोंथाङा गोथावसिन मोनो
जोङो अमा बेदरखौ। जोङो सबायदोंबो जायो। सबायाइजों जायोबा मोजां मोनो आरो सबाइद जायोबा गोथाव जायो।
औ औ।
बेनिफ्राय एवनाबो जोङो जेरै बिलाहि आलु ओरि होनानै एवनानै जाबा गोथाव मोनो।
औ औ औ।
एमाखौ अमाखौ आरो हांनानै जानानैबो गोथाव मोनो नोंथां। फोराननानै फोराननानै। ओ फोराननानै जेरै सबायाइजों संबा गोथाव मोनो आरो नोंथां।
औ औ औ। मोजां आरो नखराव फिसिनाय ओ जुनारफोरनि। मोननैसो मुं। बुंनाय नोंथां।
जेरै अमा अ जुनारनि जेरै अमा। बोरमा जेरै अमा बोरमा सैमा खोनायाखै नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
जेरै अमा बोरमा खोनाबाय?
औ खोनादों दे बुंलांलाय नोंथां। खोनादों दे नोंथां।
जेरै बोरमा जेरै बोरमा जेरै सैमा खोनायाखै नोंथां? अमाखौबो जों फिसियो औ अमाखौबो फियो नाथाय अमा, खोनायाखै? मोखौ
औ।
खोनायाखै? र थ बाय। हेल, दाव
हेलौ अ' नोंथां खोनादों ना? एसे नेटवर्कआ इसु जाबाय थादों नोंथां।
आ नेटानो बाय इसु होबाय थादों। खोनायाखै? जेरै औ, दे सोंनाय नोंथां?
औ दे ओ औ बै नखरनि फिसिजानाया जिबफोरनि माद दाउ ओ मा मा जिबखौ जोङो फिसिनानै जानाय जायो बे खौबो एसे बुंनाय नोंथां।
जेरै अमा, बोरमा, होनायाखै नोंथां। अमा बोरमा मैसो खोनायाखै?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अमा बोरमा मैसो खोनायाखै नोंथां।
अ खोनागासिनो दे नोंथां खोनादों आं
ओ अमा बोरमा मैसो बेफोरनो नोंथां
औ औ जोबोद ओ गोजोननाय थाबाय नों नोंथांनि सिम।
नोंथाङा नोंथाङा आं नोंथांनियाव मोनसे सोंनि आ
औ एसे नेटनिबो एसे उसुबिदा जादों नालाय। जोङो सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नों नोंथां जों जों उन समाव बिदिनो सावरायसिगोन जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन फुनाय जादों।
अ दे होन नोंथां दे।